हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनायाखै नोंहा नेत गैया नामा बारा मोजां खानाफैयाखैजे
खोनादों
बेब्रे बुब्रे खोनादों औ औ दाखो खोनादों मोजां मोन औ इबार खोनाबाय
औ आंना प्रब्लेम जाना दं नेटआ
औ औ बिदिनो जायो सम सम नेता माबा नोंथां माय गायबायमोन नामा नोंस्रा
जोंनियाथ' माइया खेबसे गायबायमो मोन खेबसे गायबायमोन
जोना गैया हायाखै
अ
खोथियालाय फुदोंमोन दिनै होमबाबो गथ'जों गथ जों माथो गायनोनो मोनथारा फुनोनो मोना
औ
हा
औ औ नोंहा नेदा एसे प्रब्लेम जागासिनो
औ
ओ ओ दुब्लियाव थांनो मोना गैया गथ गोनांफ्रा नआवनो थानानै थाखा सोना हरबानो जाबाय आरो
औ जायो जाबा
मा होनदों औ औ बाबो ननि मालिकफोर थाफाबा मोजां आरो हाजिराफ्रा एसे मालिक गैयाबा फां फुं खालामनो नागिरोना।
अव
हेलौ
औ खोनादों ओं।
नोंहा नेदा बिराद प्रब्लेम जानानै दंथारो खोमा।
ओ मानो बिदि जाखोथाय नेदानो नाङा आरो।
हेलोव
औ एबारसो मोजां खोनालायबाय नै। माबे
साफा खोनागोना ना खोनायाखै होनदो।
औ दसेबा साफा खोनायो दसेबा बै गोदोनि खिसेट नांसानाय नांथानाय बायदि बिब्रि बाब्रा
अ बिदिस जादों होमबा। औ नोंथांनियाबो खोमा।
हा
फांखा लागायनानै लादों नामा? ओनदां।
फांखाखौलाय गरमखाय एसे लागायदोंमोन आङो माबा खोनाहोयदों नामा दावरावनो? एबार मोजां खोनाबाय ना नोंथां?
खोनादों।
औ
मोजां खोनाबाय दे।
औ
उमह
हाजिरा लादों खोथिया फुनायनि।
अह बिदिब्ला नोंथाङा नआव थानानै दिनै मा मा मावबोखो? अननानै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ फोरमायजागोन नोंथां। आङो फुङावनो सिखारबाय‌ सिखारनानै गथ गोनां मानसि नालाय थाबबो सिखारजाया, ब्रास खालामबाय ब्रास खामनानै ओमफ्राय ओमफ्रायो मोखां इरि सुबाय मोखां सुनानै ओंखाम संबाय ओंख्रि जानहरबाय थोरसिया थोरसि जानायफोरखौथ जोंना हरावनो साफा सुनो दोनखायो नालाय नोंथां। दुख' गोनां मानसि। ओमफ्राय संखांनानै जाबाय। जानानै दसे जिरायबानो डाक्टार फैबाय डक्टार फैदोंमोन जोंनाव माने एसे फेसारखौ नायनो लिंहरदोंमोन आङो। दुरबल मार बेसानोख
अ नंगौ नामा?
औ औ नोंथां गथ' गोनां मानसि जाबाय थायोना आंबो, ओमफ्राय डक्टार थांखांनानै हाजिराफ्राबो फैबायना।
औ
हाजिराफोर फैबायाय आलि दाननायनि खोथिया फुनायनि बिसोर दुब्लियाव थांजोबबाय बिसोर थांखांनानै आङो उम ओमफायो गथ'नि खिथाब दंमोन हि गांनैसो
औ
बे जिखो सुनानै लाब बाय आङो बिखो सुखांनानै थोरसि फुङाव जानायखौ सुबाय गथ' उन्दुनायावनो माबार माबारनो
औ अ
सुखांनानै बे समावनो मावखांनायजों गथ'आ सिखारना होनाय जो जालायबाय
अ बिमाफोरनि लाइफ नालाय बिद
औ औ औ नोंथां औ औ ओमफ्राय बे समावनो टाइमाबो गु बाजिबायमोन आरो
अ
ओमफ्रायम सारि टाइमबो जाबायमोन हाजिराफोरनो होनो
अ
ओ ओमफाय बे न' खाथियाव जा आलासि गथ' दंफैयोन नोंथां
औ नंगौ नामा?
औ औ बेखौनो दसे लेंहरथ'नानै गथ'खौ लानो होबाय आङो।
अ
बे गथ' लागौमानियावनो माबार माबार सा खौ फुदुंनानै हाजिराफोरनो होबाय। ए
औ
हाजिराफ्राबो फैबाय साहा लोंबाय गय जाबाय। दै लोंबाय थांफिनबाय बिसोरबो।
अ नों
औ बिसोर थांखांनानै ओमफाय गथ'खौ दसे लालायबाय आङो। दसे लानानै गथ'आबो उन्दुआबो उन्दुआ उन्दुआबो उन्दुआ बिग आरथा जालायबाय।
अ
दाथ' नै हाजिराफ्रा आलि दाननायनि सासे हाजिरा लादोंमोन। बेस बेनोथ' ओंखाम जाहो थारनांगौ।
उम
ओमफ्रायोम ओंखाम संनो टाइम जाथारबायना गथ'आ उन्दुआ उन्दुआ गथ'खौ फिफानो दसे लाहोबाय आङो। दसे लाहोनानै औ नोंथां ओं दसे लानानै ओंखामखौ संहरबाय आङो अरदाबावनो माबार माबार अरजों मोननाय ओंखाम मोनखांनानै हो
मा ओंख्रि संना होखो?
ओंख्रिया माबासोन नोंथां दालि ओमफाय बयलार भाजा बयलारावहाय जोगोनार बिजौ इसे होबाय सबाय बिमा एसे आलु दरनै खांख्रिखला थायसे लगाय मोनदेर।
अ बिराद गोथाव जादों बायदि मोनदां बिदिबाथ'।
गोथावालाय जाखागोनखा बेदर बुस्थु नालाय।
औ।
ओमफ्राय हाजिराफोरनो ओंखाम खुरना होनानै आख' आं जालायबाय जानानै थोरसि लथा सुलायबाय आङो गथ'खौ फुथुनानै दसे। गथ'आबो गोबावखौनो उन्दुआ औ औ नोंथां गोबावखौनो उन्दुवा गथ'आबो। खामानि थानबा बेहाबो गाबनायनि मान जाफायो।
अ गथ'फ्रा बिदिनो नोंथां।
उम नोंथां खामानि आथुरबासो गाब नाया होथारो बिसिना।
औ।
हाजिराफोर थांखांनानै, हो?
अ दिनि बा गाबोन गाबोन गायगोन नामा?
गायनाया अखा हायाबाथ' गायगोनदांं अखा हाबासो दैया देरोना अखाजों गायनो मोना। माला गायनाय जायो सान्दुं दुंबासो गामोन समफोर गायगोन खोमा।
औ। दैबाना जायोना नोंसिनिथिंजाय नोंथां?
औ औ जायो दैबाना नोंथां।
हम। खस्थ' मोनो आरो बिदिबा जायगाफ्रा।
जायगाखौथ' मा बुंबावनो आरो गाथाव जाया जायगाफ्रा।
औ। लामा सामा लेथ्रा जायो।
औ लामायाथ' दा बुंसै आरो। बेफोरथिं सरखाराबो नुस'ना नामाथाय मेगन खानासो सरखाराबो।
थांलाय फैलाय खस्थ' जायो इस्कुलाव थांनाय मानाय गथ'फ्रा।
नोंथां। इस्कुलाव थांनायखौथ' दा बुंसै आरो अखा हाबा इस्कुलानो जाखाया बन्द'खा।
अ।
गामिनि इस्कुला दैबाना लोमजोबनानै हाब्रुसो हाबनानै दंजोबो खोमा स्कुलानो।
अ। बिराद खस्थ' जायोना होनबाथ'?
औ नोंथां। बिनोसै आरो।
नोंथांमोना मा मा खोथिया गायनो नारगेरदों?
खोथिया खोथियाखौ आं बारा मिथिया दैे माबा बा रनजित खोमा रनजित ना मा होनो। रंजित ओमफ्राय माइब्रा एसे ओरैनो आदाथिं
माबा नोंथां
औ बुंलाय नोंथां?
हाजिराफोर
हेलौ नोंथां मोजां खोनाफैयाखै आङो आवाजखौ। हेल'
हाजिराफोर दं आंहा हाजिराफोर हाजिरा दंना आंहा खोथिया फुनायनि आलि दाननायनि बिसिनो साहा फुंना हैैनांगौ ना समाबो जानानै फैबाय साहैनायनि
अ दे बिदिब्लाय नोंथां समाबो जाबाय।
औ औ औ मालाबा रायलायसिगोन दे नोंथां दे।
औ दे
दे दे